औ हेलौ
हेलौ
औ औ खोनादों औ
औ खोनादोंना औ खोनादों खोनादों
औ औ
औ दा नोंथांनो फन खालामनायनि जाहोना जाबाय नोंथांनो मोनसे आयदानि सायाव रायलायनो
औ औ जागोन नोंथां रायज्लाय जागोन औ खोनादों।
नोंथांजों सावरायनो थाखाय मोनसे आयदा खालामनाय जादों बे सावरायनायानो जाबाय जों माने बर' समाजाव माबायदि आ मुलि बाहायो आरोना बे सायाव नोंथां हेल'
औ औ औ हेल' औ खोनाबाय औ खोनाबाय।
जों जों माने जों बर' समाजाव माबायदि ओ सुबुं मुलिखौ जों बाहायो बेनि सायाव सावरायनोना नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां हागोन सावरायजागोन।
अह बिदिब्ला बिदिब्ला जागायसै ना मा होनदों।
औ औ जागोन औ।
बर' सुबुं समाजाव गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा बायदि मैया सुबुं मुलिखौ जों गोरोबलायनानै बाहायबोदों आरो। लोमजानाय साजानायावबो जों सुबुं मुलिखौ औ बाहायबोनाय हुदाया जोंनि बर'फोराव गोदो गोदायनिफ्रायनो दंमोन। आरो सुबुं मुलिखौ लोमजानायाव फाहामनाय मान फाहामग्रा लोमजानाय माने बै मुलिफोरखौ देनानै फाहामग्रा जोंनि मानसिफोराबो गोदो गोदाय हालागै गोबां दंमोन नाथाय आथिखालाव गोबां खम नुनो मोनसै बैफोरबायदिखौ मानो होनबा गोदो गोदाय बैफोरबायदि मुलि दैनानै फानग्रा बा बैफोरबाददि सुबुंफोरखौ अजा होननानै मिथिनाय जायोमोन।
औ नंगौ।
माने गोदो गोदाय लोमजानायखौ फाहामनो थाखाय ओ जेबो माने ओ दाखथर गैयामोन आरो बेखाय दाथर' गैयैनि जाहोनाव जोंनि गामियारि सुबुं ओनसोलाव माखासे जोंनिनो ओ अजा होननाय अजा फोर थायोमोन आरो बै अजाफोरनिफ्रायनो लोमजानाय साजानाय आरिफोरखौ जों फाहामनायखौ जों जोंनि बर' समाजाव नुनो मोनो आरो दाबो सोलियो जे माखासे मेडिसिन बा मुलिफोरा जोंनि समाजाव माखासेखौ। मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदि मुवाफोरखौ देग्लिनानै जों फाननायखौ नुनो मोनो आरो माने गासिबो बेमार आजारानो माने ओ डक्टरजों हामजोबा बेखायनो माखासे जों अजानिजोंबो नायनांगौ जायो अजानिजोंबो हामो।
औ नंगौ थारैनो।
माने बर' सुबुंफोरा माने ओ गोदो गोदायनिफ्राय बेफोरखौ बाहायोमोन आरो अजाफोराव माखासे। ओ मा माबा दंमोन। ओ निम दंमोन बिसोरो माखासे निमफोर दानानै लादोंमोन आरो बैफोर निमखौ अजाफोरा मोननै बाहागोआव रानदों जेरै लोमजानाय लोमजानाय साजानाय बाहायनाय मोन्थोर जायखौ होनो मोन्थोर मोन्थोर होननानै जों बयबो मिथियो आरो बेजों लोगोसे मोन्थोर मोन्थोर गैयै सुबुं मुलि। माने मोन्थोर गैयि होनबाथाय जों खुगाजों रायसंनायखौ बुजियो। मिथिबायना ओम दा बै मोन्थोर आरो माने मोन्थोर गैयि होननायनि बेलायाव नोंथां आंनो एसे फोरमायलांसै दा मोन्थोर मोन्थोर-मोन्थोरजों थानाय सरजाबफानाय सुबुं मुलिया ओरैबायदि जायो माखासे मुलिफोरखौ अजाफोरानो गावसोरनो ओ माबाना लायो बानायना लायो आरो बै मुलिफोरखौ माखासे ओ मोन्थोरफोरजों ओ रायसंनानै गावसोरनि मुलिखौ सासे बेमारिनि होनाय जायो आरो बै रायसंनायाव माखासे ओ दै जारिनाय दै गोथार लानाय जायो आरो बै माने लथायाव लानाय जायो आरोना दैखौ आरो बै दैखौ बैयावहाय माने बै लथा लानाय दैयाव माने ओ खर' ज'यै माइरं गरबा होनाय जायो नोंथां मिथिखागौ बेखौ माने नखरफ्राव जों साफ्रोमबो बाहायखायो ओमफ्राय बिदिनो दुब्रि दालाय बाहायनाय जायो नङाबा थुलुनसि दालायसे बानायनाय जायो आरो बिदिनो सनानि आस्थाम बा गहेनानि जायखिजाया बिनि इसे दै होबानो जायो आरोना आरो बेबायदि होनानै माने बेमारिफोरखौ बा नखरनि मोजां गाज्रिफोरखौ दै सारस्रिनाय जायो माने बेनि ओंथिया जाबाय आरो गोथार खालामग्रोनाय आरोना बेखौ माने दै सास्रिनायनि ओंथिया जाबाय गोथार खालामग्रोनाय माने जाहाथे मोजां गाज्रिखौ नागिर गाज्रिखौ नागारनानै माने गोथार खालामग्रोनाय माने सुवा सुतिखौ होखारग्रोनानै बेनो आरो बेबायदिखौ मोन्थोर मोन्थोर आवरायखांनानै बे ओ सारस्रिखांनानै मोन्थोर आवरायखांनानै माखासे लोमजानाय मानसिफोरनो माखासे ओ बोर माने मोन्थोर आवरायनाय जायो आरो ना दा मोन्थोरखौ एकजेलि गोसो गैला मान माखासे जोंनि बर'फो फोरनि गेजेराव गोबां मोन्थोर दंमोन बेफोर गोमालांनो हमबाय दा बैफोर थोर खौ दै जारियनायजों रायसंनाय जायो ओमफ्राय जेब्लानाखि ओ रायसंनाय जोब्बाय अब्लानोखि बै बेमारिनि बा ओ फोरनो माखासे मुलि होलांनाय जायो आरो ना बिसोरो थाफिस खाना बा माबा मोनसे ओ बेफोरखौ होलांनाय जायो जानजियाव बा माबा मोनसे आखाइयाव लानो होयो आरोना बेमारिफोरखौ बैबादि माने सुबुं मुलिखौ माने जों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बेफोर सुबुं मुलिखौ माने जों ओरैबायदि मोनो जारिनायनि बेलायाव माने माखासे मानसिफोरा सिं सानाय आथिं सानाय जायोब्ला सावल दुखुंजों जारिलिनाय आरो बबेबा मुवाजों माबाजों बा बेगजों जों माने ओ जारिनायखौ नुनो मोनो नुनो मोनो आरोना जों बर'फोरनि गेजेराव आरो मोन्थोर गैयि होननानै बुङो जों माने ओ बर' समाजाव मोन्थोर गैया गोबां आसिनि गेजेरजों बानायनाय जायो आरो बेखौ गासैबो रोंजोबा आरो दैखौ
औ
सरासनस्रा सुबुंफ्राथ' बेखौ मिथिगौ मिथियो माने अजाफोरासो बांसिन रोंगौ बेबायदि मोनथोर आवरायनायखौ आरो ओ गोबां माने बै मोन्थोर गैयै होननानै बुङोब्ला माने जों ओ मा होनो बै बिफां लाइफांनि ओ बे बिफां लाइफां रोदा बा बिद जोङो बायदि बायदि मुवफोरखौ खांनानै जोंखौ जानाय जायो अलरेडि बेयाव माने मेडिसिन बाहायनाय जायो जयै देलेनानै गावसोर आमफ्राय सोरबा सासे मानसिया लोमजाबा साजा बैखौ जाहोनाय जायो आरोना मोन्थोर गैययो लोगो ओ नोंथांनि गेजेराव आं बेखौनो फोरमायबाय दा नोंथाङा एसे फोरमायदो
औ नोंथां ओ नोंथांनि बुंलांनाय बाथ्राफोरा गासिबो थारैनो सैथो ओमफ्राय जोङो माने ओ बर'नि मुलिफोरा जोंङो ओ माने एसे आलादाै जायो आरोना डक्टरनिजों माने जोंहा बिदिनो जोङो बर'नि मुलिखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो हाग्रा बंग्रानिफ्राय खानाय बेफोरनिफ्राय जोङो बानायनायफोरखौ नुनो मोनबोदों। माने जोंहा लोमजाबा सोमजाबा हाग्रानिफ्रायनो जोङो मुलि बानायनानै बेखौनो जेनेबा जानानै माने रुनानैबो लोंनायनि थायो। ओमफ्राय बिदिबो मन'नायनिबो थायो बेफोरबायदि दावाइफोर बानायनानै जोङो गोदो गोदायनिफ फ्रायनो गावनि मुलिफोरखौ बानायनानै लाबोदों आरोना जेराव जेनेबा मबेबा बेरामफोरा डक्टरनिया हामाबा जाह बर'नि दावाइ जानानै जोङो मुलिखौ जानानै जोङो गानाय मोनो आर ना। बिदि दङो आरो। दा बेफोरनो आरो ओमफ्राय जाहा नोंथां बुंलायनाय बायदिनो थाबिसफोर माबाफोर होननाया नोंथाङा बेफोरबो आरो ना औ जाहा माने सोरहाबाफोर ओ अजाया जेनेबा सोरबाफोर बेमारफोर जायोबा मानसिफोरा अज अजानियाव थांङो ओमफ्राय बे अजाया बिसोरनो ताबिसफोर हरो। ओमफ्राय बेयाव जेनेबा डाक्टरनिया गायाबा बिफोरनिफ्राय गानाय नुनो मोनो आरो। दा बर'फोरनि बर'नि माबाया बेनो आरोना माने नोंथाङाफ बुंलांनाय बायदि ओमफ्राय
औ औ।
जोंहा औ ओमफ्राय बिदिनो आरो ओमफ्राय जोंना माने माने गावनो गावबा गावनो जोङो गावनि मुलिफोरखौ बानायना लायो आरोना। माने जोङो मानसिनिल' नङा। नोंथां बुंलांनाय बायदि जुनारफोरनिखौबो जोङो बानायनानै होनो हायो आरो। जेनेबा मोसौआ बेमारफोर जादोंबा जोङो बेनिफ्राय जोङो ओ माने अजाफोरनियाव मुलि लायनानै जोङो बिनियाव ओ देग्लिनानै होनानै लोंहोनाय बेफोरबायदि नुयो आरोना माने मोसौफोर बेमार जानाय। जुनारफोर बेमार जानायाव ओमफ्राय जोंहा माने बिदिनो गावनि माने ओ मा होनगोन। गावनिनो मोनसे मोजां माबा दंखायो आरोना डक्टर बायदि। अजाफोरानो जोंहा दंखायो बे माने। डक्टरफोर फाहामनो हायैखौबो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो फाहामबोगासिनो आरो। दा बेफोरबायदिनो ओमफ्राय जिबौफोर सोरबा जेनेबा आरोना जिबौ फोर सौबा जोंहा माने जिबौनि माबाबो नायखाग्राबो दंखायो अजाबो थाखायो। जेराव जोङो मोनाफोराव सौना होबा जेनेबा खाथ थियावनो लांब्रबनानै बेनिफ्राय जोङो बासायनानै मोननो हायो आरो माने डक्टरफोरा गोस जानद्रायबा हस्पिटालाथ' गोजानखाना गामियावथ' माथो इसे खाथियाव हस्पिटाल थानो। एखाय माने खाथिफोरावनो अजानियाव लांनानै जिबौफोर सौनायखौ जोङो फोसाबनानै माने मोजां खालामनो हायो आरोना। दा बेफोरनो एसे आरो माने बर'फोरा गावहानो गावनिनो माबा दंखायो मा होनगोन। ओ डक्टर बायदि अजायानो थाखायोमोन आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो दा आं। बुंनो गोनाङा एसेनो। दा नोंथाङा माफोर बुंबावगोन नामा बेनि सायाव?
बुंनायाथ'। एसे बुंनो लागा दङ मानो होनो जिब जुनारनि बेलायाव माने
औ।
सासे मानसि होनो ओ मा होनो लोमजाबा साजाब्ला जोङो बांसिन जिब जुनारनि ओ ओ माबाखौ ओ लानाय जायो जेरै
औ।
बा कालारनि मोसौनि गाइखेर बा गोसोम कालारनि गाइखेर। बिदिनो आरो।
औ।
हगारना होनाय बिब्दिनो हांसो हगारना होनाय। बे माने जोंनि बर'फोरनिफ्राय सोलिबोनाय मोनसे आसार खान्थि आरो बे खान्थिया दंखायो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव माने। दावदै निउसिनाय माने माबा माबि बिदिनो। गोबां दङ बर'फोरनि गेजेराव माने जोंसो माने सानथ्र' हाया माने जों बाय थानाय जाया नालाय बेखौ माने गोनांथि जाबाल' बाहायो आरो। बेनिफ्रायथ' जोंनि बर'फोरनि जेराव गोबां दंबायो ओमफ्राय गोदो गोदायनिफ्राय जों साननानै नायोब्लानो गोबां ओ बिदिनो। मोनथोराव गेजेरजों जोंनि सुबुंफोरखौ माखासे अजाफ्रा रैखा खालामदों। आरो बिदिनो नोंथाङा बुंदों। बायसान्स मोनाफ्राव माबा मोनसे, अजानाव लानानै खोथा नांगौ। अजाफोरनि गेजेरजोंबो माखासे ओ खामानिया सास टिस जायो आरो बिदिनो ओम, गामिफ्राव बा बहाबा गामिखाथि खालाफोराव। थानायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय गामियाव बांसिनानो, सासे थानायानैल' बिदि थानायखौ जों नुनो मोनो। बुरजा थानायखौ नु -नुला नुनो मोननाय जायो। ओ लोमजाब साजाब्लाबो बेफोरनो बे खामानि होयो। बा लोमजानायनि ओ बिदिनो, होनाय, बिदिनो खेराइ होनाय, बेफोराबो अजा आरो दौदिनियानो गोनांथि जायो।
औ - औ नंगौ।
माखासे जोंनि बेमार आजारफ्रा बेफोरनि गेजेरजोंनो सोखानायखौ जों नुनो मोनो। दाथ' बेखिनियासै नोंथां ओ, जोंनि बर'फोरनि गेजेराव माखासे, सुबुं मोनथोरफोरनि गेजेराव माने, मोनथोराथ' मोननै। आरो ओ, मोनथोरआ मोननै नालाय, माने मोन्थोर गैयै माने बेनि गेजेराव जों सावरायनाय जादोंमोन नालाय, दा नोंथां ओम, बे खिनायावनो दोन्थ'लसै दा समावबो जाबायना नेक्स्ट ओ, माबायाव लोगो मोनलायसिगोन दे।